हेलौ औ नोंथां खोनादों? औ नोंथाङा दा फ्रि दंना?
औ दङ।
ओ खुलुमबाय गिबियावनो मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ नोंथांनिसिम जासिहरग्रोबाय ओ आं नोंथांजों मोन जे टपिकनि सायाव ओ सावरायनो सानदों नोंथाङा आनों सम होनो हागोन ना? औ औ हागोन नोंथां ओ आं ओरैबायदि टपिकआव नोंथांजों रायलायनो सानदों जे जोंनि बर' हारिनि ओ गाननाय जोमनायखौ जोङो मोनथाम बाहागोआव मोननो हायो बे बर' हारिनि गाननाय जोमनायनि बे मोनथाम बाहागोनि बागै नोंथाङा आंनो फोरमायना होनो हागोन नामा? औ औ हागोन नोंथां औ बिदिब्ला फोरमायना होलाय नोंथाङा आं खोनासंबाय थागोन औ औ नोंथां
जोंनि हिनजावसाफोरा दख'नाफोरखौहायो माबा मा होन होनोम
बर' हिनजावफोरनि गाननाय जोमनाय जिफोरनि मादाव दख'नायानो
औ फाय बियो गोलावै गुफुद आरो औ ओ बर' हिन्जावफोरा गावनि मेगन
खेबनाय गाबनि द खुन्दुंजों समायना आगर एरनानै लायो आरो
औ
बिनि उनावहायो बेबायदिनो बर' हिनजाव
बर' हिनजाव निजा निजा रो ओ रोखोम रोखोम गाबनि सुबुंजों बायदिसिना बायदिसिना रोखोमनि दख'ना दायो आरो औ। दख'नियाथ' दख'नियाथ' गोबां रोखोमनि थायो नोंगौ नोंगौ, आरो दख'नाफोराथ' गोबां आगरनिबो थायो। औ।
जेरै आगरफोरा
फारौ मेगन, दाउथु गद', लामाथा
दाउराइ मोख्रेब,
दाउराइ मोख्रेब, औ।
आगर गुबै, दिंखिया आगर,
दिंखिया आगर, बैग्रि बेगर बायदि बायदि आगरफोर थायो आरोना। नोंगौ औ दङ।
ओमफायहायो
ओमफ्रायहायो दख'ना थावसिखौथ' हिनजाव गोदान दखना गानो, औ नंगौ।
आङो दख'ना थावसिनि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां।
औ दे फोरमायलाय आं खोनासंनो ओ रेडि।
औ।
औ बायदिसिना गाबनि खुन्दुंजों आगर एरनाय जिखौ दख'ना थाउसि बुङो आरो ना औ।
हाबा हु
हाबा हुखाफोराव बैराथिफोरा दख'ना थावसि गानो। औ। आरो आगर एरनाय खौबो दख'नाखौ साला माथाबो बुङो। औ।
ओमफायो
फायो
दखनायाथ'
दख'नायाथ' फारौ मेगननिबो थायो आरोना आगरनि, औ औ। फारौ मेगन बादि एरनाय आगरखौ फारौ मेगन बुङो आरो ना। औ। ओमफायो दावथु गोदो आगरनिया दाउथु गोदोना गाब बादि दख'ना खोनो दाउथु गोदो बुङो आरो। औ।
ओमफायहायो
हायो
दाउराइ मोख्रेब आगर आरो बियो गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंजों सोंलानाय बाथि गंब्रै थुखांनानै
नानै दानाय दख'नाखौहाय दाउराइ मोख्रेब आगर औ।
आरो दिंखिया आगरनिया हायो दिंखिया बिलाइनि महर बादि आगरखौनो दिंखिया आगरनि दख'ना बुङो आरो ना। ओमफायो
दख'ना
दख'नाफोर हिन्जावफोराथ' आरो जोमग्राबो लायो। औ लायो। ओ बिदिनो जोमग्रानि बागै ऐसे फोरमायना होनो सानदों आरो नोंथां। औ दे फोरमायला नोंथां। ओ जोंओहायो जि दानो गोरों बर' हिन्जावफोर, दा बेसे गोस आरो
मान गोनां जायो आरोना।
औ।
बिसोरो गावनि गोसोबादि मोजां मोननाय आगरखौ बासिनानै गुबुन गुबुन
गाबनि खुन्दुंफोर आगर एरनानै ओ
ओमफाय हायो जोमग्राया गोलावै मुनै एसे गुवारै मुसे मु बिबांनि थायो आरो
औ औ।
हायो हायो जिं जिङाव समायना आगर एरो आरो खायफा गेजेरावबो गजेर गेजेराव ओरैनो आरो। औ
ओमफायो बेफ
बेखौ जोमग्रा थायोब्ला जोबोद समायना साजायनाय नुयो। औ आरो हौवाफोरनि गाननाय जोमनायाथ' गामसा गस्ला आर'नाय गानबोदों आरो औ गानो
बिदिब्ला आं
आं गामसानि बागै एसे फोरमायना होनो सानदों नोंथां। औ दे फोरमायलाय नोंथां।
ओ बियो बर' हौवाफोरनि थाखाय जोबोद गोनांथार गानग्रा जि आरो
जि आरो गामसाया औ
ओमफायो
बियो गामसाया मोननै रोखोमनि थायो। औ मोनसेया साराबाय थेबजायै आरो मोनसेया साराबा थेबजानाय आरो
नोंथांङा थ' बेफोरखौ‌ मिथि
बेखौथ' मिथिखागौ जानांगौ। औ एसे मिन्थियो।
मोनसेया
खेबसे जायो आरो ना औ औ आरो गोलावै जायो।
ओमफायहायो गामसाखौ गुबुन गुबुन गाबनि खुन्दुंजों। फाख्रा सिख्रा बिदाब लानानै दानायनि अनगायैबो जिंङाव बिदाब लानानै गेजेरावल मोनसे
साबसिन थायो आरो औ गामसायाथअनेख रोखोमनि गाबनिबो थायो। औ थायो नंगौ नोंथां।
जेरै गोथां गुफुर।
बायदि बायदि गाबनि ‌थायो
ओमफायहायो
बर'नि साल गानदैयाव दानाय गामसाया मायदि‌ होनानै जायो‌ गोलोम बोथोराव गाननाय जायो जायो गुसुबो जायो आरो ना गामसयाथ' बर' हारिनि सिनायथि नेरसोनखा‌ बेफोरखौ नोंथाङा मिथिखायो जानांगौ फास्रा आरो एसे फोरमायनाय बेसादफोरखौ नोंथां औ दे फोरमाय नोंथां
उम गोदो गोदाय बर'फोरा न'आवनो दानाय जिनिफ्राय गस्ला बानायना गानो आरोना
औ
ओमफायहायो दानि मुगायाव सान गस्ला हाब जेकेद
गुबै गानो
गुबै गानो आरो गेनजिबो गानो आरोना बर'नि गस्लाया बर' हारिनि सिनायथि नेरसोन औ
ओमफायो दानि मुगायावथ' सार्ट स्पटिं गिनजियाबो बेखौथ' गोदोबो गानखायो
गानो
ओमफायहायो आर'नाइ
आर'नाइखौथ' दाबो दानानैथ' दाबो सोलिबाय थाखायो औ औ बे बर'निनो मोनसे नेरसोनखा
औ आर'नाइया मोनसे बर' रोखोमसे जिया बर' हारिनि जोबोद बानजायनाय आरो मानगोनां जि आरो ओमफायहायो
गावनि गोसो मोजां मोननाय
गाबनि खुन्दुंजों समायना आगर एरनानै बर' हिनजावफोरा आर'नाइ दायो आरोना ओमफायहाय
आरो गुवारै दाइन एबा गु जानो हागौ आरोना औ
ओमफायहायो आर'नायइाव बांसिनै हाजो आगरखौ नुनाय जायो
औ
ओमफाय ओ
बे गुबुन गुबुन आगरबो एरो आर'नाइखौबो औ गोबां आगरनि थायो आर'नाइया
औ ओमफायहायो
बहाबा
बेखौथ' आलासि सिबिनाय बरायनायफ्रावबोथ'
जोंथ' मान जायो। औ मान होनाय जायो माने बेजोंनो बरायनाय जायो माने आलासि दुमसिफोरखौ।
औ।
औ। थां नोंथांजों सावराय गोजोननाय थाबाय। औ आंबो नोंथांजों सावरायनानै जोबोद गोजोननाय थाबाय दायो जोंना समाबो जाना फैबाय नङा होमबा नोंथां?
औ।
दे दायो जोङो बिदिब्ला उननि समाव ओ सम मोनोबा नोंथांजों सावरायफिनसै दायो ओ दोनथ'नोसै नामा?
औ नोंथां।
अ नोंथां, दे।